औ नोंथां
औ खोनादों ना?
नोंथाङा खोनादो?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ औ नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन।
अ अ सावरायनो हागोन दे नोंथां आं दा उदांनि
औ औ आ बोथोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो।
आ आ जो दायो जोङो बोथोर होनना बुङोब्ला जोंनि मिथिंगानि बायदिसिना बिफां -लाइफां दैमा- दैसा बेफोर मोजाङै थाब्लासो जोंनि बोथोरा मोजांनि फ्राय मोजां जेरैबायदि दि सम लानानै अखा हानाय सम लानानै बार बारनाय ओ निफ्राय दुंथाया दुंथाया समानैनो थानाय बा जोङो बांद्राय दुङा सुङा ओनसोलबो नङा गुसुद्रायबो नङा बे बेफोरबायदि मोनसे मोजां आबहावा थासारियाव थानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो ना नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो
औ दा जोंनाव आबहावायाव बिफां लाइफाङा सानफा एफा खम जालांगासिनो दङ
औ थारैनो नोंथां नंगौ उम
नोंथांनि बायदिब्ला बे बिफां लाइफां जोबस्रांलांनायनि जाहोना मानि थाखाय जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ थारैनो हागोन नोंथां। अ बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि गाहाय दायनिगिरिया होनोब्ला जोङो मानसिखौनो होननांगोन। ओ नङा होमबा खोनादों।
नंगौ नंगौ खोनादों नोंथां।
अ ओं ओं मानसिखौनो बुंनांगोन दिनै सानफा एफा मानसिनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं। नाथाय हायाथ' बारायाखै नङा होमबा नोंथां? हायागोदो गोदो जेसेबांमोन ओ दिनैसिमबो बे बेसेबां आनो दं नाथाय सुबुङासो गोदोनिफ्राय फ्राय दिनैसिम गोबां बारायबोनायखौ जोङो थिनाय मोनो
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो मानसिया बारायनाय लेखा आगोलो जाय जायगाफोराव दंफां लाइफां दङमोन। बेबायदि जायगाफ्रावबो दिनै सुबुंफ्रा ओ बे दंफां लाइफांफोरखौ दानफ्लायनानै बेयाव न' बथि फसंदों गामि फसंबाय आरो बिदिनो ओ दिनै लासै लासैनो नोगोरफोराबो एरलांगासिनो दं अर्थात गुवार जालांगासिनो दङ। जाय जायगाफोराव सिगाङो दंफां लाइफांजों बुंफबनायमोन बेबायदि जायगाफ्रा दिनै सुबुंनि थाखुलि जाबाय सुबुंनि हेंगो दोंगो जाबाय ओ जोङो मोनसे बिदिन्थि होनो हायो दिनै जाय जायगाखौ जोङो हाग्रा संरैखाथिनि थाखाय थिनानै देनदोंमोन बेबायदि जायगा फोरावबो दिनै सुबुङा बांनायनि थाखाय ओ आयेननि बेरेखाजों न' फसंनाय एबा थाहैनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव हाग्रा बिफाननिफ्राय बे आयेन बेरेखायै थाहैनाय सुबुंफोरखौ जों गेजेर गेजेर होख्रांनाय एबा होस्रांनायखौ नुनो मोनो आरो दिनै हानि अनजिमाया खमाय ओ जिहथु जोङो खमायनायखौनो होननांगोन दिनै जाय जायगायाव ओ आगोलो जाय जायगायाव बिदिनो आबाद खालामनाय जायोमोन बेबायदि जायगायावबो दिनै हा खोयै खोयै मानसिफोरा थानायखौ जों नुनो मोनो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि आसामनिनो राजधानि डिसपुर अर्थत गुवाहाटियाव मोनसे समाव दा लामा बानायनाय बे राजा लामा बानायलांनाय बेजों गोबां हाग्रा बंग्राजों दुंफबनायमोन बे जायगा फोरा दिनै गोबां गोजौ गोजौ दालान न' जाजोब्बाय हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांबाय आरो मानसिनि ओ बांनाय मानसि बांदों बे बांनायनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिनै कल कारखानाफोराबो बारायनायनि सायाव बारायदों आरो बे कल कारखानाफोर बारायनायनि जाहोनावबो दिनै सानफा एफा आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों बिदिनो दिनै जोङो आबहावा गाज्रि जालांनायनि जाहोनावनो सम बायदि अखा हायै सम बायदि मोजां बार मोनजायै बेबायदि जालांनायखौ जों मोनदां हायो एबा मोनथि जायो नङा होमबा नोंथां
थां
ओ दिनै अर्थात सुबुं सोदोमस्रिया जेसेबांनो दावगादों एसेबांनो आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ दा बे बेलायावनो आं नोंथांनो सोंथि सोंनो नायदों बे ओ बे सुबुं जौगानाया आ बे सुबुं जौगानाया मानसिनि थाखाय गोबां खहा लाबोदों बे थारैनो नंगौ नंगौ होनना नोंथाङा सानो नामा
औ नोंथां आं बे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो बेफोर गासैबो खामानिया जादों होननानै आङो सानो जायनि थाखाय सुबुं अनजिमाया जोंना थैनायनि हारा खमिदों जोनोमनि हारा बांदों
औ
उनाव जों आथिखालनि समाव गोदो जेरैबायदि जोंनि गेजेराव माखासे बेराम आजारनि सोखानो हायैनि जाउनाव
औ
सुबुं माहारिया थैनो गोनां जादोंमोन जेरैबायदि दिडिसेन्ट्रि मेलेरिया जनदिस बायदि बेरामजों जोङो भुगिनानै थैनो गोनां जादोंमोन नाथाय आथि आथिखालनि जुगाव जों बेफोरबायदि थैनायनि हारखौ खम नुनो मोनो जेरैबायदि गोदोनि सम जोनोम जानाय गथ'आ थाबैनो थैनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय बेखौ सोरबा मोदाय अरदों। बा गाज्रि मोदाय लोगो लोगो मोनदों। बा बियो मानि बा जाउनाव बेराम सेराम जानानै थैनाय बे खौनो जोङो बेफोरबायदि मोदाय अरदों होननानै साननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि जुग जुगाव जोङो बेफोरबायदि गथ' गथाय जोनोम जानायखौ बांसिन हस्पिटाल।
अ अ। नंगौ नोंथां।
बा माखासे सोलोंथायारि राहा जौगासारनायनि थाखाय माखासे इलेक्ट्रनिक मुगा जौगानायनि थाखायनो बैफोर गथ'फोरखौ जोङो मा बेराम जादों। मानि थाखाय जादों बा माखासे मेसिननि गेजेरजों जोङो। हमदांना मोननो हायो। नै बै गथ' खौ जोङो रैखायाव लाखिनो हानायनि थाखायनो जोंनि जोनोमनि हारा बांलांदों जायनि थाखाय। जोनोमनि हारा बै सुबुं अनजिमाया सासेबो थैनाङिनि थाखायनो बांसिननिफ्राय बांसिन जा सोलांदो होननानै आं साननो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेजों लोगोसे दायो जा आसामाव बा भारत नाङैनो गासैबो ओनसोलफोराव जोंनि आसामनि बा भारतनि सुबुं माहारियाल' गैया। बेयाव माखासे गुबुन हाद रनिफ्रायबो जोंनि जायगायाव दावबायहैनाय बा थाखोमा फैनाय बा हाबसनफैनाय। बेफोरबायदि खामानिया जा जाखोमाबाय थायो। जायनि थाखाय बेफोर बायदि जानायनि थाखायनो जोंनाव सुबुं माहारिया सानफा एफा बांबोनायनि सायाव बांबोनाय दा मुलुगनि मादावनो बयनिबो ख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा भारत हादरा जानानै थानांगौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो कलकारखानाफोरखौ फसंनायनिफ्राय फसंनांगौ जासिनलांदों।
अ अ
जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जोंनाव नांगौ मुवा बेसाद। चन्त्रपान्थिफोरा बांसिन नांगौनि सायाव नांगौ जासिनायनि जाहोनावनो जोंनियाव बैफोरबायदि कलकार याव बायदिसिना जोङो नांगौनि बांसिन मुवा बेसादखौ दिहुनन्नानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरनि थाखायनो जोंनाव आबहावायाव बैफोरनि उखुन्दै उखुन्दै ओंखारनाय आरो बैफोर मेसिननि सोलिनायनि थाखायनो जोंनाव माखासे गाज्रि बारहावाया सन्देरदों बा गाज्रि मुवा बेसादा गनानै जोंनि हा ओनसोलखौ गाज्रि खालामदों होननानै आं सानो आरो
थारैनो
बेजों लोगोसे जोङो आरो बाव मोननो हायो जोंनाव मबाइल बाहायनायाव टावार बाहायनाय। बिनिफ्रायनो जोङो माखासे इलेक्ट्रनिक इलेकट्रनिक जेरैबायदि लाइन मो मोब्लिब गोहोफोरखौ बाराय नायनि थाखाय बेबायदि जेसेनो सुबुं अनजिमा बिसोरनो नखरफ्रोमबो मोब्लिबनि गोहो बाहायो। यनाय बा मबेइल बाहायनाय। बा गारि मथर बाहायनाय बेफोरो जानायनि जाउनावनो जोंनाव आबहावाया गाज्रि जादों होननानै आं सान्दों।
नांगौ थारैनो नोंथां
अब्ला नोंथां जोंना जोंना समाबो जाबाय ओंखायनो जोङो। जोङो जोंनि सावरायनायखौ। खौ बेखिनियावनो दोनथ'जागोन नामा?
औ औ थारैनो नोंथां।
जोंनि जों उननि सम फारियाव सावरायनो आरोबाव माखासे आयदाफोर लानानै फैबावगोन
दे दे जागोन नोंथां।
दे गोजोन्थों।